नोंथां
औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जानो जाबाय नोंथांजों दसे सम? ओ बर'नि दोरोंङारि जानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां।
औ औ सावराय जागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि जोलाव मा मा बर'नि दोरोंङारि जानायफोरखौ ओ मोनो
औ जोंनि ओनसोलाव जेरै जोंनि गामिफोराव बर'नि ओंख्रिफोर जेरै जोंङो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जेरै जोंङो खारदै ओंख्रिफोर ओंख्रि गोखैफोर माखासे गोबाब बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जायो जेरै जोंङो नारजि सबायाइ बेबायदिनो गोबां उम बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बिलाइफोरनिफ्राय मोननाय माखासे मैगं फोर जेरै जोंङो दिंखिया माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों बेबायदिनो माखासे खुमब्रा बिजौ लाव बिजौ-' आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो जोंङो अनला ओंख्रिखौबो जायो आरो औव नोंथांनो माबाफोर बेफोरनि संनायफोरनि बागै माबाफोर फोरमायनांगौ नामा?
औ नोंथांङा बिदिब्ला आंनो फोरमायनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बे अनला खारैखौ मा रोखोमै संनानै जायो?
औ औ औ र'। जोङो अनला ओंख्रि होनब्लाथाय जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो खो ओ गो खैबो मैखि होनो बेखौ जानो हायो आरो जोङो खारदैबो संनानै जानो हायो। जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो जों माखासे दा बायदिसिना मुवाफोर होना जायो जेरै जोङो बेदर होना जायो बायदि रोखोमनि बेदर जेरै जोङो दाउ बेद' अमा बेदर ब्रयलार बेफोरबायदि बेदरफोरखौबो होनानै जानो हायो लोगोसे जोङो साम' जायो। औवा मेवाइ होनानै जायो माखासे जोङो मैखि संबा जोङो बेवहाय जोङो थाइगिर फिथाइ मैथा औवा मेवाइ मिसि खामनाय बेफोरबायदिखो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो ओ खारदैजा जोङो औ अनलाजों जोङो जों साम' सं साम' संनो थाखाय जोङो अनलाखौ जोङो अनला देनो थाखाय अन गुन्दै देनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो माइरं गुन्दैखौ जोङो माइरं गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो जोङो सोमनानै दोनखांनानै जा रुयो रुइखांनानै रुइबाथाय जोङो बोखांनानै बेखौ सुनानै ओ जोङो ओ थफसि बा उवाल बा दिंखि बेफोरबायदियाव देयो। आरो जोङो दानि जुगाव जोङो ग्रेन्डाराव देनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोङो माइरंखौ औ गुन्दै खालामना लाग्रोनानै बेनि उनाव जोङो गुन्दै खालामनानै जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो दैखो सारायाव दैखौ होना लाग्रोनाय जायो दैखौ गोसेब्ला गुदुं जायो अब्ला जोङो बेवहाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि खालामनानै होनाय जायो आरो आरो बेवहाय जोङो साम' होनो थाखाय जोङो साम'खौ जोङो आरामसे सुग्रोना लाबाय सायबाय बेनि उनाव जोङो मोजांके एवफ्रामनानै बेवहाय होनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननि ओन सोलावबो मा मा ओंख्रिफोर जायो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ अनला खारैखौ गोबां जायो बे जिहेथु जोंनि बर' न'खर फोराव गासैबो जानायखौ नुमोनो मोनो बेयो बर'नि दोरोङारि जानाय। गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय द' बिदिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो दाबो जानायखौ नुनो मोनो न'खराव आरो बेखौ जोङो ओ गोबाङैनो जेनेबा बै ओ औवा मेवाइफोरदोंबो जायो। आरो न'खर न'खर जोंनियाथ' बर' गामिफोराव लाथा एम्फौखौबो फिसिनाय नुयोना नोंथां औ बेफोरखौबो माने जोंनिया इन्दि खुन्दुं लुनायजों लोगोसे बैफोर ओ माबाखौ एम्फौखौबो जों माने ओ जानायखौ नुनो मोनो आर' बेवहायनो अनला खारैफोराव होदलानानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनिया बै दैज्लां बोथोरफोराव गोबाङैनो दुब्लिफोराव साम'फोरखौ मोनोना नोंथां बे साम'फोरखौ लाना फैनानै जोंनिया जाफैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायै बो जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला बे सबाइ ओंख्रिखौबो गोबाङै जायो आरो नोंथां। सबाइ ओंख्रि बुङोब्लाथ' दानिया जोंनिया न'फोरावनो बै सबायखौ माबानानै गायनानै जेनेबा न'आवनो बानायनानैबो जायो आरो खायफाया बिदिनो दखानफोराव लायनानैबो जानायखौ नुनो मोनो बे सबायजोंबो लोगोसे जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा ना गोरानफोरखौ होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो होमबाना साबसिन थावो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो अमा बेदरफोरखौबो होदलानानै जायो नोंथां अबा नों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि खारैफोरखौ मोननो मोनो जानांगौ बे खारैखौ बहानिफ्राय मोनो नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ औ जोङो खारदैखौ बर' होनोब्लाथ' जोङो बे जोंनि जा मिथिंगायारि मोननाय जे थालिर दंफां थालिर बिफांनिफ्रायनो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो जोङो खारदै बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो थालिरखौ जोङो दानफायनानै लाग्रोनांगोन आरो बेखौ जोङो दानस'नानै जोङो जिरग्रोना लानांगोन जायखौ जोङो फस्ला बेबायदि गोरान खालामना लानांगोन आरो जोङो मिथिनो मोनो जे आथिया थालिरनि ओ खारदैया एसे ओ गोबाबसिन जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो बेनि मादा जा खर' बेखौ जोङो बांसिनै गोबाब होनना मिथिनो मोनो आरो जोङो बेखौ ओ जिरनांगोन आरो जिरनानै फिसा फिसा खामनानै जिरनानै सान्दुंआव फोरानो जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ खलथा खालामनानै सावनाय जायो आरो सावनानै जोङो बेखौ मोजाङै सालियो सालिनानै जोङो खरखौ गारनानै बिनि जा गुन्दै ओंखारो बेखौ जोङो दैदो
ओ दैजों गलायनानै बेखौ जोङो खारदै हिसाबै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो रोसि खालामनो थाखाय जोङो बेखौ ओ दै होनानै जा थिंख्लि बा माखासे बयामफोराव होनानै बेखौ होगारनानै खारदै रोसिबा खालामनाय जायो आरो
नोंथां थारैनो
औ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों औ
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे ओ माबा माबानिफ्रायनो थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो ओ जोंनि जायगायाव बिदिनो जोङो जेब्ला ओ फाथोब एबा बायदिसिना बेसरफोर फोयो बेसर फोनायनि उनाव जि थालांनाय बे थालांनायनि बो जोङो बिदिनो सावनानै बैखौ बानायनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनिया औ खारैखौ गोबां रोखोमै जोङो अनला खार दैयानो जा बिदिनो आरो दालि खारै आरो बायदिसिना जेनेबा गोथां मैगं थाइगंनि खारै बेफोरखौ माने जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावबो नोंथां औ औ बिदिनो जोङोथ ओ बै जोंनिया थास' थास' बिबारफोरखौबो जोङो गोबां जानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव। आरो बेनि अनगायैबो थास' आथिंफोरखौबो गोबां जोंनि जायगायाव जायो। नोंथांमोननि जायगायावबो बेदि थास' आथें एबा थास' बिबारखौ जानायखौ नुनो मोनो ना?
औ औ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलाव औ जोङो थास'खौ ओ खारदै आरो मिखिफोर जायो आरो जेरै जों आइथिंखौबो ओ मिखि जानो हायो ओमफ्राय थास' आइथेंफोरखौ जोङो फ्राय खालामनानै जानो हायो आरो। बिनि उनाव जोङो थास' बिबारखौ जोङो ओ खारदै आरो मिखि खारदै जानायखौनो बांसिन नुनो मोनो जे जोंनि ओनसोलफोरावबो जोङो थास' बिबारखौ जोङो अमा बेदर बयलार बेदर बेफोरबायदिनो ना ना गोरान ना गोथां बेफोरबायदि होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बिदिनो जों
जोङो बिथ थराइफोरखौबो जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। औ बेनि अनगायैबोथ' थास' बेदर बेफोरबोथ' जानाय जाखायो नों थां न' बेखौबो औ बिदिनो जोंनिया जेनेबा ओ बै मैथा मैथाखौबो जोङो गोबां जानाय नुनो मोनो बे मैथाखौबो नाजोंनो जोङो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथांनि ओनसोलावबो मोनोना? मैथाखौ
औ औ मैथाखौ जोंनि ओनसोलाव बो जायो जे जोङो मैथा मैगंखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो। बे जोङो मैथाख खौ जोङो माखासे ना गोथां, ना गोरान, बा खांख्राइ बेफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो माखासे उम जा मेखि मेगंफोर सङो बेयाव होदलानाय नुयो जोङो जेरै दालिफोराव। ओ थास' बिबारफोराव मेखिफोराव जेखि जाया मेखि संबाथाय बे होदलाबा एसे गोथावसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरो माने
जोंनि ओनसोलावबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो
ओ औ नंगौ नोंथां थारैनो जायो। बेयो जायो बेनि अनगायैबो जेनेबा ओ बै जोंनिया फाथो फाथोफोरखौबो गोबां जायो आरो नोंथां।
औ जायो जोङो फाथो बिलाइखौ जोङो गोरलैखौ जायो जाय जोङो ओ बेदर फोरजोंबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो बिदिनो आलुजों आङो आलुजों जानानै जोबोर गोथाव मोनो आरो।
औ नंगौ।
हाया नारजिखौ फाथोखौ औ जों नारजि बानायनो थाखाय जोङो फाथ थोनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होनब्ला फाथोखौ जोङो फोराननानैनो जोङो नारजि बानायनाय जायो फाथोआबो गोबां रोख खोमनि जोङो जेरै जोङो गोखा गैयै आरो गोखा गोनांबो मोनो आरो ओ जों फाथो दं फांनिफ्राय बायदिसिना बानायनो हायो न' गोबां रोखोमनि औ। औ गासिबो बिफांफोरानो औ
बिदिनो जोंनियाथ' आरो गोबां रोखोमनि जोंनियाव जायगायाव जानाय दङ जायखौ जोङो बुंनानै माने फोजोबनो हाया आरो नोंथां औ। नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद। मोजां मोनबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।